औ औ नोंथां
आंनिबा नङा न दा नोंथाङा
अ खोना फैदों नोंथां।
अ दा नोंथाङालाय माथो खालामदोंनो?
नोंथां नै दा आं दङ गामिनि माने लामायाव दंफैयो ओंखारनानै बिदिनो।
औ नोंथाङाथ' ओ फ्रिसो जानो हागौ।
औ दायो फ्रि सावरायलायनो हागोन।
औ दा नोंथाङा ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
जानायाथ जागौमोन माने। गोबां बिदिनो माबामोन मा होनोमोलाय सबबायबिमा आलु दावदै रुनाय।
औ औ।
औ
हिनजा खालामबाय होनबा ना नोंथाङा?
औ नोंसोरनालाय?
आंबो जास्ट माने जाखांनासो फैदों माने दसे सम माने नोंथांजों साव- रायनोबा बायदिसिना सोंहरनो सोंलु ससे होननासो कल खालामनाय जादोंमोन। जोंनाबो माने जादोंमोन मा होनो नासोमोन ना बाजा ओमफ्राय मा जोगोनाथ बिजौ। उम बेखौ जाख दा नोंथांजों बाथ्रायानो जाबाय माने जोङो बेराय ना नोंथां। ओ जों बेरायनानै जेनेबा मा- मा नुनो थाङो जेनेबा जों न'निफ्राय जों ओंखारनानै जों बे बेलेग जायगायाव थांनानै जों मा मा नुयोबा जों
जों मा मा सोलोंनो हायोबा जों मा मा नुयो बे माने नोंथाङा एसे फोरमायनो बा एसे औ ओ मिथियोबा एसे ए आंनो फोरमायनो होन फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा फ्रिबा
दा नोंथाङा खोथा बरनदों बेरायनायनि ना बेथ' जोबोद मोजां बाथ बाथ्रा जों बेजोंहाय बिराद गियानफोरबो जों लाब जानो हायो। दा आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों मोननैसो खोथाफोर जेनेबा हमना ला जों
नों ओ हेलौ
एसे नेटा प्रब्लेम माने नोंथांना बेब्रे बाब्रा एसे नांथा था खोनाफैदोंमोनान मोजां खोनाफैयाखै आं नोंथां।
अ नोंथां दै खोनाबाय नामा।
औ औ औ दासोसो एसे मोजां खोनादों औ मा बु दोंमोन बुफिनो
दा जों सेथियावनो अबेबा जायगायाव जों हान्थिनानै बेरायहैनो थाङोब्ला जों फार्स्टआवनो जों बे जायगाखौ जों नुनो मोनो बुजिनो हायो। थायो आरो हमनानै ला जों बे जायगानिनो मानसिफोरखौहाय जोङो सिनायनो हायो बा आरो बिसोरनि जों कालसारफोरखौ सोलोंनो हायो। दा आं बुंनो सानोदों आरोना जुदि सासे मानसिया वबा बेरायना ङ फार्स्टावनो बियो गावनि एसे तेनसन फ्रि जागोन मान थिया जायगाफोरखौ नायनानै एसे गोजोननाय मोनगोन ओमफ्राय बियो सोरबा मानसिजोंहाय सोरबा मानसिजों थां सोरबा मानसिजों थाङोब्ला मा होनोमोनलाय बेरायनो लोगोफोरजों जेनेबा हमनानै ला बे बै जायगायाव थांबाय। बे जायगानिनो मानसिफोरनि कालसारफोरखौ सोलोंनानै फैबाय जों फैफिनोब्ला जोंनि जेनेबा जोंनिनो जाय याव जों बेफोरखौ जों फोसावनो हायो जेनेबा आं एगजामपोल होनसै जोंना मेघालयआवनो मोन एसे जायगा दङ माबाखौहाय जोंनि इण्डियानि इण्डिया नङा जोंनि एसियानि गथै एसियानिनो माने सबसे साफफासिन गामि होननानै बुङो आरोना नोंथां खोनादोंना औ दा जेनेबा हमनानै ला जों नों आरो आं बे जायगायाव थांबाय जों थांनानै बे जायगाखौ जों नायदो नाय थिंबाय बे जायगाया बोरै बेनि मानसिफ्रा बोरै बोरै थायो सभाबफ्रा बोरै बोरै रायलायो जों बेयाव सोलोंनो हायो। औ खोनादोंना नोंथां। औ बिदिनो ओं बिदि जों सोलोंनो हासिगोन। बे जायगाया बोरै बोरै बिसे जायगाया बिसिनि मानसिया होननानै होमबा जों फैफिनोब्ला बे बुस्थुखौनो जोङो फोसावनो हागोन गानाव फैनानै औ। फोसावनो हागोन जों
औ
जायगावहाय फैनानै ओमफ्राय जों बिदिनो माने फोरोंनो हागोन आरो जोंनिनो मानसिफोरखौहाय। जोंनि गामिनि मानसिफोरखौ जों गथ' गथाइफोरखौ जों फोरोंनो हागोन आरो जों हमनानै ला आरो होननानैब्ला जोङो बेवहाय जों मेमरिस बानायनो हायो मोजां मोजां ओमफ्राय जों जेनेबा जों बै जायगायाव थांबाय जों नायथिंबाय जोङो बेनिफ्राय जों गियान मोन नो हायो नलेज मोननो हायो बा जों रायोबा बै मानसिफोरजोंहाय बै जायगानि मानसिफोरजों जोंना मोनसे जों रायलायनायनि इसिलबो बानायनो हायो जों सोरबा मानसिनाय सिनाखि मानसि जों बेफोरखौ सोलोंनो हायो जों कनफेन्स बो मोनो मोनसे खोथायखौहाय जों थाङोब्ला हारसिं थांनो ह नायनि जों माने बिथिं थांब्ला बोरै जागोन बेखौ जों होननो हायो माने औ नोंथांखौ आं बुंनो सानदों आरो ओमफ्राय जेनेबा हमनानै ला जों अबेबा बेरायोब्ला हमनानै ला आं बुंनोसै जों बरफ नों था थावां ना थावांखौ जों मानि थाखाय सिनायनाय मोनो थावांखौ जोङो सिनायो होनबा बिनि हाजि हाला ए खे मोजां बिनि माने हाजो हाला बा बरफ जायगा बेफोरखौ जोङो खोनानानै जों टावउनखौ फेमास होननानै मिथियो दा जों बै जायगायाव थाङोब्ला जोङो मा सोलोंथाइ मोनगोन बे टाउंव थाङोब्ला जों मोन्थिनो मोनगोन दे अह बर'बा नै बेबायदिसो जों माने एक्सपिरियेन्स खालामनो हागोन। जों फैनानै बेफोर खोथाखौहाय जों खोन्थानो हागोन जे होजों थां लामाफ्रा बोरै जों अबे समाव थाङोब्ला बोरै मोजां जागोन हमनानै ला जों गोजां बोथोराव थाङोब्ला जों बरफखौ नुहैनो हागोन जोङो दैलां समाव थाङोबा जोंहा गोबां खस्थ' जागोन मानो होनबा हाजो जायगा जों इदिनो मा होनोमोनलाय दंफालाबायनानै हा गुगालाबायायनानै जोंहा माने ओ गिनांगौ थायो आरो जों बेफोरखौ मोनथिनो हायो जों थाङोब्ला जों फोसावनो हागोन खोनादों ना। औ बिदिनो आरो दा नों थाङा एसे एनै मानसे फोरमायबावनो हागोन नामा आंथ' मोनथिनायखौ माने खोन्थाबाय आरो नोंथांनि सिगाङावनो
औ औ औ दा नोंथाङा जेनेबा बेरायनायनि बाथ्रा बा सोमोन्दै एसे फोरमायना होबाय जेनेबा जों बेरायनानै मा मा नुयो जों मा मा सोलोंथाव सोलोंनो हायो जेनेबा जों जोङो ओं जों जेनेबा जोङो बायहेरायाव बेरायबा जोङो जे सोलोंबो हायो जों मिथिनो बायो जों न'आव थानानैल' जाबाय थाया जों ओ स-समाव जों बेरायनांगौ जों बेरायबाय थाबा जों ओ ओ बायदिसिना खामनाय बा सोलोंथाव बुस्थुखौ जों जोंनि जायगायावबो खालामफैनो हायो जों बेरायनांगौ जों न'आव थाबाय थानायल' जाया दा जों आं होननो सानदों जेनेबा नोंथाङाथ' बेरायनो बाथ्रा बुंदों इदिनो टावांनो ओ शिलंनो बेफोराव जों बेरायहैनांगौ जों जों जोंनि ओ जोंनि जायगायाव माबायदि ओजों जायगायाव माबायदि ओ फेसिलि फेसिलिटिफोरा ओजों माबायदि बिदि जोंनियाव माबायदि। बेफोरखौ जों सोलोंनानै जों जोंनि जायगायाव खालामफैबा जों बुहुद मोजां बा ओ खामानि जों मावनांगोन आरो ना जों बेफोरखौ जों माव मावनो हायोबा जों मोजां जागोन। जेनेबा आं मोनसे जायगायाव' थांफिनदों आङो अरुणाचल प्रदेश ओ जेनेबा जिर' ना नोंथाङाबो खोनाखानांगौ जिर' औ जिर'नि सोमोन्दै माने आं मोननैसो बुंसै आं थांदों इयावहाय जाबाय आं बोसोरथाम जाबाय माने था थांनाया ओजों आं गोलोम बोथोर दिनाव थांदोंमोन ओ गोलोम बो बथोराव थांनानै आङो ओजोंहाय ओ जों जोंनि एरियायावथ' बहुत गरम। जोंनि एरियाायावथ' बहुत गरम ओजों आं थांनानै जेनेबा ओजों बुहुद थान्दा आरो ना नोंथां ओजों जायगाफोराबो मोजां। थान्दा जोंनि जेनेबा दंफां लाइफांफोरा ओ ओजों बेलेग ओ जों माने गय दंफां बा ओ-ओदिनो ओ नारेंखल दंफां बांद्राय नुगोन थां ओ बेलेक बेलेक रोखोमनि दंफां लाइफां नुनो थाङो ओजोंनि दंफांफोरखौ जों जोंनि जायगायाव नुनो थाङा आरो जों गोलोम बोथोरबाबो बुहुत थान्दा मोजांबो मोनो। माने एदिनो बे-बेराय नांगौ। जेनेबा औ ओ आरो ओजोंहाय जेनेबा बुहुद गुसु ओ थान्दाबो जोंनियावहाय जों जोंनि दा गोलोम बोथोराव जायगायाव थानांगौबा जोङो कम्बल जोमनो हायाना जों। फांखाल' आनलिमिटेड हरसान फांखा लायो जों दा जोङो ओजों थाङोबा जों जेनेबा फांखा सांखा लाबोलायनाङा जों बहुद थान्दा। जों इदि थान्दा जायगायाव बेरायनांगौ जों गोलो गोलोम बोथ थोरफोरावहाय जेनेबा जों ओ मेसें नासे मेसेङाव जोङो जों जोंनि जायगायावनो थानाङौ बेयावबो थान्दाखा जों बुहुत जायगा बेरायनो हायो माने जों माने गो-गो-गोलोम बोथोर बायदि बायदिसिना समाव जों बेलेग जायगायाव बेरायनानै नायनाय नांगौ आरो। दा जोंनि जायगायाव माबायदि आरो बेलेग जायगायाव माबायदि बिदिनो नानाय नांगौ जों न''आव थाबाय थानल' जाया। जों माने समखौबो बारनांगौ। जों खामानिबो मावनांगौ। औ औ आंनि बुंनायाथ' एसेनोसो नोंथां दा नोंथांफोरा एसे आरो बाथ्रा बा एसे फोरमायनो हायोबा आंनि थाखाय एसे मोजां जागौमोन आरो।
माय नोंथाङा फोरमाय हरबाय आरो ना। दा जिर' होननानै बुंदोंना जिर' होननानै जायगा अरुणाचलनि दा बे जायगानि इ खोथायायाव उ दा नोंथांनि सिङाव फोरमायबाय जे हजोंहाय मा होनो गरम बोथोरबाबो जोंहा गोबां थान्दा जायो। दंफां लाइफांफ्रा बेलेग होननानै जोंनिजों मिलाया दा बेयाव जों मा मोनथिनो मोनखो जे नोंथाङा मोनसे होननानै मोनजेनबोदों। होजोंनि जायगाया मानो थान्दा होननानै दा होननो थाङोबा जों दंफां लाइफां गोबां दङ होननानै नोंथाङा आंसिगाङाव फोरमायखाबाय। आरो गुबुन गुबुन बुस्थु जेनेबा दं माफ्रा जोंनि बायदिल' नङा जोंनि बायदि लकेल नङा होजोंहाय बेलेग बेलेग दंफांफोर दं। ओ जेरै फाइन ट्रि होननानै जों खोनानो मोनो बेफोरबायदि दं दा बेफोरनि थाखाय जानांगौ खोमा। बोथोरफ्रा एसे गुसुबो मानो होनबा ओजों नोंथां बुंनाय जायगायावहाय आरो आबहावायाबो बिराद मोजां पलिुसनाबो खम बेफोरनि थाखाय थान्दा जायो। दा जोंनि बेव मोनसे सोलोंथाइ मोनलायबाय दा नैबे बुस थुखौ जोङो फैनानै बेरायनाय बेरायनायनि जरय' जों होजोंहाय। थांनानै बा फैफिननानै जों बे बुस्थुखौ जोंनि बा गामि बा जोंनि ससाइटियाव जों फोसावनानै बेबायदि मावफुंहोनो हायोबा मानसिफोरखौ जोंबो सोलायनो हागोन। जोंनि जायगाखौ जोंबो बिदि खालामनो हागोन खोमा? आं बेफोरखौ सानो आरो जों बेरायनायनि जरिअ'नो
औ
एडभान्टेज होननानै सानो आरो जों बेरायबो बेल' नङा। बेखार नै बेफोर जों मोनसे सोलोंथाइ मोनो। आरो बेलेगखौ सोलोंथाइखौ जों होहोनो हायो। हायो माने बेरायोब्ला आरो मोजाङै।
औ औ औ
आंनि बुंनांगौथ' बेनोमोन आं दा नोंथाङासो एसे मा बु
दा नोंथाङाथ' जेनेबा इफोरनि बाथ्रा बुंदों। बुहुत माने आंबो मिथियामोन दा नोंथाङा एसे नलेजफोरखौ मिथिखौ। बायहेरायाव बेरायग्रा दा नोंथांनिफ्राय आं बुहुद सोलोंनो मोनदों। जोङो बेरायनांगौ जों न'आव थाबाय थानानै जाया जों जोंनि जायगायाव थाबाय थानानै जों जाया। जों बेलेग बेलेगाव बेराय नायनांगौ दा नोंथाङा होननायायथ' बु मोजां आंबो ट्र नायनोसै एबार फाय गोलोम बोथोर बा बायदिसिना समाव जों मान बेरायनानै नायनोसै ओ मोजां मोजां मोजां जायगायावहाय दा ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो ओ गोजोन गोजोननाय। थाबाय दा नोंथां आंनो फोरमायना हरनायखाय दा नोंथां आनाबो एसे खामानि दं ओ ओ एसे खारेन थांनानै दं खौ बनाय हैनो खोमादां नोंथां दा नोंथांसिम इसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां औ जागोनथां हेल'